औ लोगो
औ मा खबर
उम खबरा मोजाङानो ओइ खबर लालाबायनो होनना हरदों आ औ ओमफ्राय बहा दं दायो
नै रुमावनो दङं
ए आंबो नै रुमावनो दं कलेजनिफ्राय फैनानै
अ गरम मोनाखै
गरमखौथ' आरो मा बुंबावनो बोर बोथोरानो सान्दुं बिराद गोसाथिंथिं
औ दिनै गोसासिन जादोंना सान्दुंङा
उ बिराद गोसा दिनो मैयाफोरनिफ्राय बांसिन ओमफ्राय ओंखाम जाबाय
औ जाखांबाय
ए मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' माबासोमोन नारजिजों अमा बेदर
बाव मालायसो गोथावथाराद
औ गोथावखायनो संनानै जादोंमोन
सोर संनाय
आंनो संदों
आतसा ओमफ्राय माबोरै माब्रै सङो
नारजिजों अमा बेदरखौ औ बेखौहाय फ्राय माबा खालामना सिगाङाव नोङो नारजिखौ जानोबा बेखौ निफ्राय बनानै सोमनानै दोननांगौ आरोना रुइनो थाखाय आरामनो ओमफ्राय सोमना दोनाबा माने रैनो नागिरा मोजाङै ओमफ्राय बेखौ नों सोमना दोनसान्दि अमानि नोङो ओरै अमा बेदरखौ लाहार फाहार खालामना लानो हायो बेखौ नों अमाा बेदरखौ सुनानै दसे दोनथ' हरो बिनिफ्राय नोङो अमा बेदरखौ दोनथ'गौ मानि नोङो बानलु मस्ला आं हाइजें बायदिसिनाफोरखौ रेडि खालामनानै लानो हाबाय बेनिफ्राय रेडि जायोबा सारायखौ जाननानै थाव सेरनानै बेदरखौ खौ एवना लादो ओमफ्राय जुदि नोङो
द
बेदरखौ एसे फोमोनखानो लुगैयोबा एसे होनानै फोमोनखानानै लादो होमबानो
दै होनानै
औ फारसेथिं नोंहा नारजिखौ आरामनो रुनानै लाबाय थादो ओमफ्राय ज बेखौ थाब रुइहोनो आ नोङनो खारै एसे होनानै हो हबाना बियो नारजिया थाब रैगोन आरो जेब्ला बे नारजिया लैखोन बेखौ बे खौ सानो हाबाय ओमफ्राय जेथिया नोंना ओरै फारसेथिं अमा बेदरा एवनाया मोनोबा बे नारजि ओंख्रिखौ नोंनि रुइबाथाय लुसननानै होदो आरो । ओमफ्राय लुसोमना होनानै बेखौ बांद्राय लाथा लाथा जादोंबा नोङो दै एसे होदेरनो हाबाय । आरो नङाबा नोङो लाथा लाथा जानो मोजां मोनोबा होदेरनांलायला । ओमफ्राय दसे मोननैजों ज' संना दसे संदो आरो ना । हब्राम संनानै दोनदो । बानानो आराम दसेनि उनाव खांदो ओंखामजों गुदुं गुदुं जादो
गोथाव जायोना आं बारा जानाय जाया नारजि जों अमा आंना एसे गोखाजों माबासो आरोना । सुथुर होननायनिसो जासिगोन ।
गोखाखौ जानो हाया नामा बारा?
औ गोखाया आंनि माबा माबा नङा खाजा नङा माने बारा बिराद खम जायो आं गोखाखौ ।
आंहा गोथावसो मोनो गोखाखौबो ।
ओम
दानांगौ गोखावखौ एसे देहानि थाखाय ।
ओम ओम जानांगौ बियो मोजांसो देहानि थैनि थाखाय ।
औ जायो आंहा सम सम । निम बिलाइखौबो एवनानै जायो आंहा सम सम ।
आयौ माब्रै जानो हायो इमान गोखा?
गोरान एवबा थावयाव फ्राम फ्राम एवबाथाय गोखा मोनजाया बारा ।
औ र' आंबो मालाबा ट्राय खालामनायनांसिगोन इदिबा । नाजा नायनांसिगोन जानो ।
ओम जानाय नाय मालाबा बेखौ नोङो आनानै लादो बिलाइखौ ओमफ्रायो बेखौ सुखांनायनिफ्राय सुनानै सुखांनानै ओरै दोनदो दै सर'नायनि ओमफ्राय उनाव नोङो सारायाव थावखौ गुदुं खालामदो । ओमफ्राय नोङो संख्रि एसे सारलानानै होखादो थावयावनो । ओमफ्राय बिनिफ्राय नोङो निमखौ होस'नदो । ओमफ्राय खननै खनथाम दो थाब थाबनो जाहाथे बियो खामा गोबा जायो नालाय बिलाइया । खामनो नागिरो थाबनो ओंखायनो नों बेखौ एवबाय था । एसेनो ओमफ्राय खननै खनथामसो एरदो होनोमबानो जाबाय आरो । बियो स्रेम स्रेम जानो गोथाव जायो ।
था मोनला आरो होमबाना ।
औ
मालाबा जानाय नाय ।
औ जानायनिसै र' माब्लाबा ।
औ माब्रै मोनजायो खोनथा आंनो ।
औ आरो बेखौ माबा माबिजों जायोना ओंख्रिजों ना गाव गोजा बिदिल' जायो एवनानै ।
निमखौ
औ
बेखौथ' आङो बेलेगजों जाफोनो हायाखै । आं ओरैनो गाव गोजासो एवनानै जायो निम बिलाइखौ औ
औ औ नोरसिंखौसो जायोमोन ना गुबुन
औ नोरसिंखौ बेदरफोराव होनानै जायो आरो निमखौ ओरैहाय दुगैनाय मानायाव बाहायनाय जायो जायो
औ ओम ओम फुदुंनानै
औ दे बिदिब्ला लोगो होनवा दोनलायनोसैना।
अ दे होमबालाय उम दे दे जां उम